औ खोनादों
औ नोंथाङा दा मा मावगासिनो दङ?
आंथ' दायो जेबो मावनाय जाथ'वाखै ओरैनो आं खामसालियावसो जिरायलाबायनानै दङ नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो ओरैनो बर्थ'मान जिरायना दंथ'यो र'
अ
नोंथाङा ओरैनो दा मायोबाफोर सावरायनो गोसो दंबा
औ माने बिदिनो आं एसे दानाय लुनायफोरनि बागै एसे सावरायनो गोसो दंमोन आरो माने जोंथ' दा मिनथिखायो जों बयबो ओ जों बर' हारिफोरा बांसिन सिन जोंहा दख'ना दानाय आर'नाइ दानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो औ गोबां माने जों गासै गाननाय जोमनायफोराथ' जों दाजोबनाय गोजासो ना बिदिनो औ आरो बिदिनो जों माने गासै बुसथुखौ जों गाननाय जोमनायफोरखौ दाजोबखानायसो जों ओ समायना समायनाफोर दख'नाफोरजों नुुबैनाय मोनबाय दाथ' गोदान गोदान ओंखारसै ना गोदान गोदान मडेलनि गासैखौबो जों गान गानबाथाय समायना नुनाय ओंखारनाय जाबाय आरो आरो जों बेफोरखौ दानानैबाबो जोङो गोबां खामायनो हासै दाना फैसा बेफोरावनो एसे एनैबाबो जोङो दानायजोंनो खामायनो हासै बिदिनो आरो ओमफ्राय नोंथाङा जि दानो रोङो ना रोङामोन
औ रोङो नोंथां दा आङो आङो औ रोङो
अ अ
दा बिदिब्ला आङो औ आङो आंनि रोंनायनि बादै फंनैसो बुंलांसै नामा
औ दे जागोन
औ दा जेनेबा आंथ' उनदैनिफ्राय जिखौ दाबो जेनदों होनबाबो गोरोनथि जानाय नङा नङा होमबा नोंथां माने जोंहानि न'खराव बिदिनो गोबां जि दाखायो आरो जोंहानि आइआ आइआ बिराद मोजां मोजां जि दानो गोरोंखामोन आरो माने आइआ जि दानायाव गोबां गोसो गुदुं मानसि आरोना बिदिनो आइया मोनसेल' जातनि जि दानो रोङा थारमाने गासिबो रोखोमनि जिखौनो दानो रोङो आरो दा दख'नाखौनो होन लांगा दखना होन मेख्ला होन गामसा होन बेनिफ्राय बिहु फालिखौनो होन आर'नाइ खोनो होन बिदिनो गासिबो रोखोमनि जिखौ दानो रोङो आरो बिदिब्ला जोंबो आइजों लोगोसेनो जोङो जि दानो सोलोंबोदों आरो बिदिनो जिखौ जोंबो फार्स्ट टाइमाव जोंखौ आइआ दाजेननो होदोंमोन गामसा ओमफ्राय बिहु फालि बे बेफोरखौनो जोंखौ दाजेननो होबोदों आरो नोंथां औ बेजोंनो जोङो बिदिनो गामसा फालि दायै दायै जोङो गासिबो जिखनो आइजों लोगोसे जोंबो दाफानो रोंदों आरो
औ आंथ' बारा बिदि जि दानायफोरखौ मिथिया होमबाबो माने आङो आंनि न'खरनिफ्रायनो आंनि आंनि बिमाखौबो एबा आंनि आनैमोनुंखौबो दाबोबाय थानाय नुबाय आं जोंनि बिमायाबो औ बेबो दायोमोन आरो दानाया होमबाबो माने बियो बिदि दख'ना बा आरनाय एफा गदि माने बेफोरखौ दायामोन आरो जोंहा मामियाहाय माबा इदिनो बेयो माबा गाले इदिसो दायोमोन आरो ना गालेफोरसो दायोमोन आरो गोदो
गालेखौ माखो होनो आं बुजिना मोनासै
गालेआ बिदिनो ओ गाहायाव जोङो गानो ना द' माने बिदिनो मेख्ला बादि जोङो इदिनो माबाफोरखौ गाननाय नुयोना ओ बे अरुणचल थानाय एबा मनिपुर थानाय थानाय बा नागालेण्डफोराव बिदि गुबुन जायगायाव थानाय गाले गाननाय नुयो ना जोङो
औ नोंथां
बेखौ होनो आरो ना गाले आमफ्राय माने बियो बिदिनो मेख्ला बायदि जायो आरोना होमबाबो माने मेख्लायाथ' जेनोबा जोंना ग'लसो जायो नङा होमबा
औ नोंथां
गालेयान गालेयान माने गालेआ इदिनो हास'नाय थायो आरो ना बे बिदि ग'ल नङा होफानो हास'नाय आरोना बिदि औ उम औ खावसे औ थेबजानो हानाय बिदि आरो ना गालेआ बेखौ माने बिराद माने बेखौबो सिम्पोल नङालाबानो माने बिराद दिजाइननि आरोबा समायना दायोमोन आरो जोंना बिमाआबो आरो बिदिनो उम बिदिनो गा आरो बिदिनो जि लानाय जेनोबा बेफोरजोंनो गाले गालेजोंनो लाफाग्राबो जिबो थायो नालाय
औ नोंथां
उम बेफोरखौबो दायोमोन आरो जोंना बिमाआ
औ
माने औ गुबुन जायगायाव थानायमोन नालाय जोङो आमफाय बे औ ओंखायनो जों माने बेफोरखौसो बेखौसो जोंना बिमाआ माने बेफोरखौ दायोमोन आरो आमफ्राय दाथ' ओ दाथ' दा दाला आरो ना मानो होनबा जोंना बिमाआबो एसे बु बुरिलांबाय आरो दाथ' खामानिफोराबो बांसिन जालांबाय एरै न' आव सो नायनो ना बेफोरखौसो दानो साननानै माने दायो जोंना बिमाआ दानो हाल हाला आरोना आरो माने इ दानो सानबाबो माने एसे बिखा प्रब्लेम हार्ट प्रब्लेम एबा बिखा सानाय बिदि खोनदों आरोना जोंना बिमाआ ओंखायनो दायो जोंना बिमाआ दाथ'नाय नं दाथ'ला आरो ना माने उम औ आंथ' बारा बारा मिथिया बेफोर दानायनि बारै आं दा दाफेराखैबो नालाय औ होमबाबो मानसिफोरखौ नुबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो जोंखौ जों आरो न' खाथि खाथि खालाफोरनिखौबो दानाय बा गोदोनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौमोनखौबो न' खाथि खालाफोरखौबो जों आं दाबोनाय नुनो मोनबाय आरोना
औ नोंथां दा बिदिनो जोंफोरबो जोंबो न'खराव इदिनो आइमोनजोंनो दाबो फानानै जेनोबा गासैखौबो रोंगौथिखौ जोंङो रोंनो मोन्दों आरो बिदिनो जि दानानैबो गोबां रां खामायनो हायो जि फाननानैबो जोंङो रो गोबां न'खरनि नांनाय मानिखौ जोंङो जि दानानै फाननानै सुफुंनो हायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंङो आगरफोरबो दानो हायो गोबां जोंङो आर'नायाथ' जोंनि बर'नि जि आइ टेक मोनबाय नङा होमबा नों थां आर'नाइ होनोब्लानो जोंहा बर'आ बिदि मोनसे आर'नाइ जोमग्रा फालि दङ होननानै जोंङो बयजोंबो सिनायनो सिनायथि मोनो आरो बे आर'नाइजोंनो जोंङो गोबां गिदिर गिदिर मन ट्रि एमेले एम सि एल ए जों एसे गिदिर मानसि खौनो बे आर'नाइजों जोंङो बरायो आरो नंङा होमबा नोंथां औ बे आर'नाइखौबो गोबां रोखोम रोखोमनि गाबजों गोबां रोखोमनि आगर होनानै जोंङो बानायनो हायो आरो जेरै बनदुरा मागरनो आर'नाइाव बनन्दुरा आगर हाजो आगर बेफोरबायदि होफादेरनानै जोंङो समायना समायना जोंङो बे आर'नाइखौ दानानै जोंङो समायना गाब होनानै जोंङो महर सेबखाङो आरो नंङा होमबानो औ औ आरनायाथ आजि बे जुगाव दानि जुगाव जोङो आर'नाइ होनोब्लानो गोबां गुबुन हादोरनिफ्राय फैनायफ्राबो जोंनि बे आर'नाइखौ बायनानै लाना थाङो आरो बिसोरो सिनायथि थि हैसिगोन बर'आ बेफोरबायदि आर'नाइ दंङ बे आर'नाइजोंनो बर' हारिया गोबां सिनायथि मोनबोबाय सिनायथि होबोजाबाय होननानै बिथांमोनाबो गावसिनि जायगायाव थांनानै फोरमायना होयो आरो औ ओंखायनो बे आर'नाइआ जोंनि बर' हा हारिनि थाखाय बेसेबा गिदिर सिनायथि आरो नङा होमबा नोंथां आरो बिदिनो औ इन्दि जि इन्दि जिखौबोथ' जोङो गोदोनिफ्राय जोङो उन्दै समनिफ्रायनो आबै आयंमोनखौ जोङो एम्फौ लाथा फिनानै एम्फौनि फिथोबखौनो जोङो रुलायनानै थावख्रियाव आसि मिजि मिजि आसिजों जोङो ओरै बेहेन बेहेन खालामनानै इन्दि लुनाय जों नुबोदों नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो बे इन्दि जिफोरखौबो जोङो दानानै गोबां रां खामायनो हायो आरो
औ गोबां माने बेफोरखौ जोङो बेलेग जिखुनु जि दानाय होनबा ओमफ्राय माने जोङो खामायनाय फैसाया माने फैखायो आरोना माने गोबां जों जेनेबा दाबो आरो औ
आर'नाइयाबो गांसे जियावनो गोबां कुवालिटिनि जोङो जि दायो नालाय जेनेबा आगर फोराबो गोबां रोखोमनि जोङो एरखाङो नालाय बेनि समायनाखौ लानानै बेसेनखौबो जोङो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां दा जेरै गांसे आर'नायनि दामा सेजौ बाजि निफ्राय लानानै बाजौ नैजौ थामजौ सेरोजा बेफोरबायदि जोङो बिबांनि जोङो बा फाननानै मोनो आरो नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो इन्दि सियावबो जोङो गांसे फालियावनो मोजां आगर सेबखांनानै जोङो इन्दि जि खौ फानोब्लाबो गांसे जियावनो से सेजौ सेरोजा बाजौ सेरोजा बेफोरबायदि जोङो फाननानै फैसा मोनो
औ औ मोननो हायो औ माने जोङो जेबो खामानि न'आव जेनेबा जों मावनो गैया दाथ' दाथ' खामानिफोरखौ बांद्राय मोननो नागेरला नालाय इसिबां गिदिर फरायबाबो जों खामानि मोननो नागिरला नालाय दायो माने बेफोरखौनो मावबाथाय जोङो गोबां खामायनो हायो आरोना नाथाय मानसिफोरा बांद्राय मि थिया नालाय ओंखायनो बिसोरो औ बेफोरखौ आइडिया गैया आरोना जेनेबा होमबाबो जोङो बेफोरखौ बेफोरखौ मावबानो माने गोबां खामायनो हायो होननानै बेखौ सोरबा सोरबाल' मिथिगौ आरो ना
औ औ दा बेफोरबायदिनो जोङो जि दानानैनो जोंनि न'खर सुंथानाय राहा लामाखौ जोङो लाबोनो हायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
थ' समाबो जाना फैबाय नोंथां बेखिनियावनो जोङो दोनथ'नोसै एसे नामा नोंथां
औ औ गोजोननाय थाहरबाय जोंनि बे बेफोरखौ सावरायनासै एसे आंबो मिन्थिनो मोनबावबाय बांसिन नोंथांखौ आंनि गोसो गोसो गोरबोजों गोजोन्थों होननो होनबाय आरोना
औ गोजोन्थों
औ गोजोनथों